खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो
औ दायो नोंथांनियाव एसे जिरायलाबायनानै दं नोंथां
अ नोंथाङा खबरा मोजां ना
औ मोजाङानो दं नोंथां नोंथांनालाय
ओआंनाबो मोजाङानो नोंथाङा जाखांबायना ओंखाम फुंनि ब्रेकफास औ
नोंथाङा जाखांबाय ना
औ जाखांबाय
औ
नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदासो लानानै ओ सावरायनो होनना फैदोंमोन । नोंथां आ सावरायनो हागोन ना?
औ हानायालाय हागोन नोंथां ।
अ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा दावबायनानै जों माबायदि ओ सो-सोलोंथाइ लानो हायो एबा जोङो दावबायनानै माबायदि मोनो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
दावबायनाया जोंनि जि जिउआव जोबोद गोनांथार मोनसे खामानि बियो हाबा होननांगोन। दा जों सोलोंनायनि बेलायावबो जोंहा दावबायनानै गोबांथार जों सोलोंथाइ लानो हायो। बेल' नङादि जों फरायसालि बा कलेज बायदि आरिफ्रावल' थांनानै जोङो माखासे सोलोंथाइ लानो हायो, बे नङा। बे जों गोबांथार जों गुबुन गुबुन जायगायाव बा गुबुन गुबुन हादोरफ्राव बेरायनानैबो जों गोबां सोलोंथाइ आरजिनानै लानो हायो। मानो होनोब्ला दानि जुगाव जों माखासे गुबुन गुबुन हादोरनि जों राव भाषा सोलोंनो थाखायबाबो जों गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनांगौ गोनां जायो आरो गुबुन गुबुन हादोरनि बा गुबुन गुबुन बा जायगानि जों माखासे थासारि जि गाननाय जोमनाय, बैसिनि जानाय लोंनाय बैसिनि थानाया माबायदि, आरो बैसिनि नेचारा बा माबायदि बिसोरो माबायदि गोरोबनानै थायो बा जोंजों गोरोबगोना गोरोबा बेफोरखौ जोङो माखासे बिजिरनो थाखाय सोलोंनो थाखाय जों नितसय दावबायनाया गोनांथार आरो जों दावबायनांगौ। बोरै आरो दावबायखाथारनांगौ बेखौ आं सानो। दा
दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार माखासे नुनो मोनै बा मिथिनो मोनै जों जाया जायगा फोरखौबो मिथिनो हायो। दा जों अर दावबायनाया गोनांथार होननानै बुङोब्ला जों फरायनानैबाबो जों गुबुन जाय गायाव माखासे जब बा साख्रिनि थाखाय जों गुबुन जायगायाव थांथारनो गोनां जाखायो। दा बेवहाय जुदि जों आगोलावनो दावबायनानै जुदि लाखायाब्ला गुबुन जायगा फोराव बै गुबुन जायगाफोरखौ जोङो माखासे मिथिनानै जुदि लाखायाब्ला, अब्ला जों बै जायगायाव बोरै सहैगोन, बेफोरबायदिखौ जों साननांगौ गोनां जायो आरो दावबायनानै जों माखासे गोबांथार जोंहा मुलाम्फाबो दङ। दानि जुगावहाय जों नुनो मोनसै इन्टारनेटनि गेजेरजों, ससियेल मिेडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो बे कन्टेन्ट क्रियेटर बै सुबुंफोरा दावबायनानै जोंनि ससियेल मिडियाआव माखासे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो। जे कन्टेन्ट क्रियेटर बैसोरो माखासे गुबुन गुबुन जाथिनि जे हारिनि जानाय लोंनाय बा बिसिनि थानाय, गाननाय जोमनाय बैफोरखौ दावबायनानै कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै बे भिडिअ ससियेल मिडियानि गेजेराव आपलड होनानै गोबांथार रां आरजिनानै गावनि बे आथिङाव गाव गसंनायखौ नुगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेल' नङा आरोबाव जों जों जोंनि माखासे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय, दानाय लुनाय बा बैफोरखौबो जोङो बैसिनि जे हादोराव थांनानै जों जोंनि बैफोर दानाय लुनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनायफोरखौ जोंङो दावबायहैना नै बैसिनि गेजेराव जोङो माखासे दिन्थिफुं हैनोबो हायो दावबायनायनि गेजेरजों। बैफोराव जोंहा गुबुन हारिया जोंनि माखासे जे जों माबायदि थायो माबायदि गानो जोमो, जायो लोङो बैफोरखौबो जोंनि माखासे थानाय बेफोरखौ गुबुन हारियाबो जे सोलोङो बा मिथियो, गुबुन हारिजों जोङो गुबुन हादोरजों मिथिसार जायो मुंदांखा जायो। बैफोरखौ जोङो लाबोनो हायो। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां?
ओ जोंङो दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनायनिफ्राय जों गोबां एक्सपिरियेन्सफोर लानो हायो नङा होनबा नोंथां? ओ जोंनि थांनानै थानाय लाइफआवहाय जोबोद गोनांथि। जोंनि थांना थानाय समावहाय दावबायनाया जोबोद गोनांथि। जोङो दावगायोब्लासो जों गोबां माने मोजां मोजां सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो गुबुन जायगाया माबायदि गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि जों बेफोरखौ जोङो मिथिनानै जों मोनदांनो हायो आरोना। जोङो जों जोबोद माने रंजानो हायो जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गुबुन नेचारखौ जों नुयोब्ला गुबुन जायगाफ्रा माबाय दि समायना जों बेखौ नुयोब्ला गुबुन जायगानि नेचार फोर्र माबायदि जों बेखौ नुयोब्ला जों जोंनि गोसोफ्रा रंजाखांनानै जोङो ओ मोजां मोनो। जोङो जेरै जों गोबां जायगाफोर दं समायना समायना हाजो एरिया गोबां बे प एरियाफोर दङ जों बेफोराव जोङो थाङोब्ला जों गोबां माने जों एक्साइटेड जायो जोङो रंजाखाङो, जों बेयावहाय गेलेनो रंजानो जों बेलेग हारिनि मानसिफ्रा माबायदि ट्रेडिसनेलफ्रा माबायदि द्रेसफ्रा माबायदि जों बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो। जों गोबां माने ओ दावबायनायनि गेजेरजोंनो जों गोबां माने जोङो ओ माने दावबायनायावबो गों जों गोबां माने एक्सपिरियेन्सखौ लानो हायो जों माबायदि हालोदाव सहैदों एबा जों माबायदि ओ सहैनानै जों माबायदि मोनदों, जोंनि लोगोफोरजों जों दावबायनो हायो एबा जोंनि फेमिलि मेम्बारफोरजों जों दावबायलांनो हायो। जों जिथु जों जोंनि अन फैगोन फिउसारफोरावहाय। जों मेमरियकेल लाखिनोबो हायो । जों गोबां माने मेमरिसखौबो जोंङो लाखिनो हायो नङामा नोंथां? जोंनि फरायनायनि जितु जों बेरायनाय समनि जोंङो फटखौ लानानै दोनो ।जों उननि फिउचाराव जों नायनो नायफिननो हायो जों बेफोरखौ फटखौ खौ लानानै आरो जों गोबां माने बेबायदिनो जों जारनि खालामनांगौ जायो । जोंङो बेबायदिनो गोबां माने ओ टिचार फोर दोंबा जोंनि सि स्कुल एबा कलेजफ्रावहाय बेबायदिनो सिखारसिनो होननाय इंलिसनि ओमफ्राय गोबां माने जायगाफोरखौ भिजित खालामनो लाङो। बिसोरबो माने टिचारफोरजों बेलेग गावनि लोगोफोरजों बेलेग माने बेलाय बेरायनाया‌। बेलेग जायो आरोना टिचारफोरजों थाङोब्ला जोङो रुल एणड डिसिप्लिनखौ मानिनांगोन। जागोन जों लोगोफोरजों थाङोब्ला जों गोसो एसे गोसोबायदि जों रंजाखांनो हायो। ओ जिथु जोङो लोगोफोरजोंबो जों बेरायनांगौ एबा जोंनि फेमिलिजोंबो जों बेरायनांगौ जोंनि टिचारफोरजोंबो जोङो दावबायनां दावबायनायाव जों थांनो नांगोन। जों अब्लासो जोङो माने एक्सपिरियेन्सखौ जोङो आलदा आलदा जों मोननो हायो। जोङो फेमिलिजों एक्सट्रा आलदा मोनगोन जों फ्रेन्डस फ्रेन्डसफोरजों जों लोगोफोरजों बेलेग आलदा एक्सपिरियेन्सखौ मोनगोन ।जों टिचारफोरजों जों बेलेग आल एक्सपिरियेन्सखौ मोनगोन। गोबां माने एक्सपिरियेन्स थायो आरो ना जों गो जायगाफ्रावथ' गोबां माने भिजित खालामनांगौ जों जायो । जोङो बेबायदिनो गोबां माने दं एबा जुफोर दं जों जोंनि खाथि थि ओनसोलफ्रावनो जों बेबायदिनो जायगाफ्राव बेबायदिनो गोबां जु दं जोंनि खाथिसिंबो दङ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो गोबां माने बेबायदिनो जु फोरबो दं बेफोराव जो जों थांनानै भिजिट खालामनांगोन अब्लासो जोङो जायगाफ्रा माबायदि जों बेयाव थांनानै जों माबायदि सिनारिफोरखौ जों नुनो मोनो एबा जों माबायदि जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो। जों बेफोरखौहाय जों मिथिनो मोनो जों गोबां माने ओ जोंनि रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो ।जों बेरायोब्लासो जोंहा माइन्डफ्राबो फ्रेस जायो नङा होमबा नोंथां? माने जोङो बेरायनांगौ जोङो जोंनि लाइफआव जों न'आव थाबाय थाब्ला जोंहा जाया। जोङो सानसे नखि सानसे जों बेरायनांगौ जाखायो एबा जोंनि फरायनाय एबा जोंनि नि जब मावनाय जों जब मोनब्ला जोङो बेलेग गुबुन जायगा एबा देशफ्रावसो जों थांनानै जों मावहैनांगौ जायो। अब्ला जोङो जों बेनि बेनि सिगाङावनो जोङो एक्सपिरियेन्स लाखायोब्ला जोंहा मोजां आरो ना। जों मोजां बेबायदिनो कमिनिकेसन एबा जोङो ओ स्किलफोरखौ जों लाखायोब्ला जोंहा उन फिउसाराव माने जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां माने कनफिदेन्स जागोन आरो नोंथां। जोंहा जों सबायखायो साहस फैयो नङाब्ला जोङो ओ गोदान जायगाफोराव जों थाङोब्ला। जोंहा माने नङा आ मा थांबा बिदि जायो आरोना नोंथाङा। ओंखायनो जोंनि दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जोंनि लाइफआवहाय माने गुबुननि कालसारफोरखौबो जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? गुबुननि कालसारफ्रा माबाय बा मानसिफ्रा मा बायदि बिसिनि केरेक्टार फ्रा माबायदि अब्ला जों मोनदांनो हायो आरोना नों थां थां। नि गेजेरजों सो जोंङो गुबुन हारिनि एबा गुबुन हारिनि मानसिनि रायलाया माबायदि एबा दो बिसिनि ट्रेडिसनेल द्रेसफ्रा माबायदि जों बेफोरखौ मि हायो एबा मोनदांनो हायो एबा जायगाफोरखौ जों नायनानै माबायदि मोनो जों बेफोरखौ एबा भिलेज एरिया एबा जायगा बेबादिनो गा एरिया फोरखौबो जों नायनानै जों मोनदांनो हायो आरो ना नोंथां ओ बुङाबाथ' अ जोबोद गोलाव जागोन नोंथां जोंना दायो समाबो जाना फैबाय नोंथांजों सावरायनानै एबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजो गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ-औ जागोन दे नोंथां